हेल
अ खो ओम। खोनादो ।
खुलुमबाय मोनाबिलिनि।
खुलुमबाय खुलुमबाय ।
ओम मा खालामसोदों?
माबा ऐ माबा लिरनायखोनो रिपर्ट लिरनायखोनो आङो माबा मा नो सेपारेट सेपारेट खालामबाय थादों ।
आदसा ओमफ्राय मायबा होनदोंमोन नोङो, बुं?
मा होननायदोमोनबा? गोसोयावनो गैला। ओ लिरखांजोब्बायबा नोङो?
लिरखां ओ लिरखांबाय माने आरो मोनथाम दङ ।
उम आंना माबा मा होनो नेटवर्कखौ फर जि खालामदोंमोन आं ओमफाय मोजां खोनादोंना खोनायाखै होनना बुंदोंमोन ।
अ मोजाङानो खोनादो । दे ओ माने गोसा गोसा बुंबानो जाबाय ।
अ ओ लासै खोनादो?
लासै खोनायाखै मोजां खोनादो । उम ओमफ्राय नोङो मा होनो जाजोब्बाय होन्ना बुंदोंमोन न नोंना आरो खैथा दङो मोननै दोङो होनदोंमोन ।
ओ मोननै दोङो। लिराखैनो आङो ओइ या रायलानानैनो ओरैनो थानायसै दसे ।
उम माने थाब थाब बानायबा मोजां जागोन ओइ आ साबमिट खालामनाय देटआबो मोनफैबाय थादो नालाय ।
अ ओनथ इफोरखौ टेनसनखौ एसे फ्रि खालामना लानायदो र ए थाब फोजोबनानै मोननैसो लिरनो दंबोयो ओमफाय
आंथ दिनि लिरासि जेनखा लिरनो नांगोन आं दायोबाबो लिरनानै फोजोबनानै दोनगोन आं दिनै। इसे दिनैथ हाजोबनाय नंङा जिखिनिखायो बेखिनिखो फोजोबसिगोन आरो
औ
बाखि मा होनो। ओइ माबानि फराय फरायनाय जादोंना जायाखै नोंया सि टेट फोरनि।
सि टेटनि आङो माबा रिपर्ट लिरनानै नायनाय जाथवाखैमोन खिन्थु मबाइलाव एसे नायबाय थादों आरो ओमफ्राय कुइसन फोरखौ स्टार्ट खालामहोलांदों नायनानै।
उम आ हानाय खिनिखौ नायबानो जाबाय आंबो एसे एसे नायगासिनो दंङ थेवबो इसे इसे नायनायदों जानाय नंङा। नायनायाथ बहुद नायनांगौ दंङ। जिखिना हायो एकजामा लागै एकजाम लागैथ दङ जां टाइमा इसे आरोबाव।
अ एकजाम लासै थागोन सेप्तम्बर नि सिक्सआव नामाथाय एकजामा?
जानांगौ जानांगौ सेप्तेम्बराव जागोन जेखि जायाथ बेहालागै नायनायनि एसे सम मोनदो। बेखिनियाव जिखिना हायो बेखिनियाखौ नायनोसै।
औ।
बिनि उनावथ आरो बे जोंना ओ माबायाबो जागोन नालाय बिनि सिगाङावनो बै मा होनो इखौ ओ दिलेट नि बे फाइनेल एक्जामाबो जागोना सेकण सेमिस्ट जानि बे बिनि बागै बुथनाय नांसिगोन दा बांङाय नायाबा मा लिरनो लिरनो हायाबा आरो गेटफोरा मोजां फैनाय नंङा ना पईन्टफोरा
उम जोंना ओ फास सेमनि रिजाल्टआबो दानो होथनाय नंङा नामाथाय?
ओ आं खोनानायाव एस एसे लेट खालाम ना‌ होसिगोन इदि होननानै माने बुंबाय। मानो इदि खालामबाय थाखो‌ मिथियाखै। खिन्थु बै माबाफोरनिया माने दि खालामगासिनो दंङ। बे बेबो जोंनो जे समाव माने डिलेट लादो बे समाव‌ माने एडमिसन लादो दा बिसोरना माने फाइनाल एगजामा ओ सेभेनटि थारिखै जाहैगोन जाबाय। मै जुननि
जुननि सेभेन फाइनेल अ ओं
सेभेेनटिननावनो माने सेकेनट सेमिसटारनि एजाम जागोन बिसोरनिया। खिन्थु जोंनियासो मानो लेट लेट जायो गासिबो।
जोंना एसे लेट जायो होननायानो दे। फास्ट सेमावबो ओरैबायदि लेट खालामनानै जोंना रिपर्ट लिरनायानो हाखु दाखु जाबाय। एबारसो एसे थाबजोबदों उम थाबजोबाबो नै अ
एबार थाबजोबनाखायनोथ एसे फरायनो खुबिदा मोनदों।
ओ एक्सपिरियेन्स मारै मोनखो वान मान्थ
मोजांखोनो नांदों जोंलाय जोंनालाय माने ओ स्कुलाव फोरोखानाय हुदा दं नालाय टिउसन टिउसनाव फोरोंनाय हुदा दंङो ओनोखाय ओनोखाय जोङो जेनेबा इयाव गोदान एक्सपेरियेन्स मोनाखै आरो । गथफोरदो थाखानायनि हुदा दोङो । माने फोरोंनायनि जिखिना रोंमोन्दांथि बेखिनि आगोलाव नो मोनदो ना खायनो जोङो गोदान बेलेग आरो एक्स
ओ ।
मोनाखै होनजायो आरो ओ नों
उम उम । आ मोजाङानो नांदो ।
नों आगोलाव फोरोंनाय एक्सपेरियेन्स दंखायोमोन स्कुलाव?
दोङो । टिउसन ओरिबो लायो । ना ओंखायनो एक्पिरियन्स दं ।
अ अ अ नोंना नेटनि इसु जानांगौ माथोखो इसे माने
अ आंनासो जादोंना आं नोंनिखो जादों नामाथाय नंदों र
ऐयो नेटनि ईसु ।
नआव फैनानै माब बा फाइबजि नाङाखै।
अ। आंनियाालाय फाइबजि दिनथिदों खोनादो? ओं खोननादों। खोनादों नों खोनादों ना? आंनिख खो।
अ अ ओं खोनादों। दासो मोजां खोनादों थेर थेरेबाय थादोंमोन दहाय।
ओ बुंनाया रावबुंनाया सि बिदियाव जादों ना थिगैनो थांदो।
नोंनि भयसफोरआ थेर थेराइनाय मोनदों आरो ना आं।
दाबो मोनदों नामा?
बुंलाय अ दाबो मोन्नोबोथ रिबास स्र स्र जायाखै। बाथ्राया।
नंग नामा
ओ थेरायबाय थादों
आंनियाबो नेट प्रब्लेम होदो खोमा माने नोंनिखोसो मोजां खोनाफैबाय आंङो आंनिखोसो खोनायाखैदा ।
अ नोंनाबो एसे प्रब्लेम जादों नामाथाय
आंनियानो जादो जानांगौ। जायगा सोलायनां गोनां सोलाय बे थादों आंना जायगा
जायगा। सोलायदो ओहो सोलायबायसो जागोन औ खोनादों। ओं
उम थिगान ओमफ्राय दायो माानो ओंखाम जाबायन जायाखै?
ओंखाम जाथ'वाखैनो दा नौथाफोरावसो जानानै थाङो।
ह जाराइ
ओ हर जाना जायो फुङाव आरो थाबनो उथिनांगौ जायो दालि ओंख्रि। ओमफाय दिनै निरामिस नालाय ओमफ्राय आलु भाजा बेनो दालियानो जागासिनो थायो
सुनिबाराव जेबो जाया नामा नोंस्रा?
ओहो सुनिबाराव जेबो जाया
मा मा बाराव माने
जाहा मंगलबार आरो सनिबाराव निरामिस जायो
थिखांनो जोंनि बाथौआरि आंलाय बाथौआरि देलाय
ओम मंगलबारा थाखायो ओमफाय हुनिबारखो आरो न'वाव फालियो उम उम
दी सनिबार सोरबाथ समबारैबो जाया
जा समबारैबो जाया नोंलाय
गारि गैया आंना माने मंगलबारै लसो बाद
आच्छा
बाकि
उम उम उम खिथा सिगांथ मंगलबाराव लसो जायामोन किन्तु दा खनिबार थेवबो फालिनाय जाबाय
मोजांनो जेनेबा फालि नो हाबाथ मोजाङानो जोङो जेमाननो दे
अ ओं उम
ओमफ्राय समबारैथ थांनांसिगोन दां क्लासाव
अ ओं समबाराव थांफासिगोन दे आङो ने क्लास क्लासखो दाखलै अ खैतासोआव लासत से जानायमोनबा क्लासआ लोगोफोर थांनाया
नै मोननै सानै हाबदों आं नुदों सानै हाबदोबबा खमबा बो बिसोर दसायाव हाबफैयाखै हाबखायाखै क्लासाव सारि दसथाफोराव हाबदो जानांगौ सारिदसता बात एतास जानांगौ ए टा दुटा बेफोर जादो नांगौ ।
ओं ओ एटा दुटा जागोन
इदियानो जाहैगोन नोंनाथ जेबो प्रबलेम जानाय नङा
अ ओं थांनो गोसो गैयामोन गेसनि दंजां गेसा दा दा जाथनाय नङा खानैसो थांबावगोन गेसाआ आङो एक माहा नयाव फैबायनाा नो थागोन नआव थाबाय थानायखाय ओजा आरो हारसिं हारसिं जासिगोन आंनि आब ससेयाबो माबा इनियाबो इगजामा जोबनानै दिनै रुमखौ गारनानै थांबाय ओमफफ्राय दा आं हारसिं जागोन आरो ओखायनो। अ हारसिं जासिगोन ओं लोगो
नङा नैबे ओ आरो फरसिमिसथार थाखाबो जागानो
थार्द सेमिस्टारावनो आङो अ खोनानो खोनदो फर्थ सेमिस्टाराव थ थानाय जानाय नङा खिन्थु ए नैदा थार्द सेमिस्टार आं रुम सालायगोन नंदोंमोन ओमफ्राय थार्द सेमिस्टाराव आं रुम सोलायगोन नंदोंमोन म माने आंनि रुमा बुहुत गरम गोलैयो । ओंखायनो आरो लोगोफोरबो गैया जाबाय ना। नालाय बाजार साजार खालामनो एसे लो
खिन्थु गरमा जोबसिगोनबो दा।
गरमा जोबसिगोन आरो आंना आं दारमाने एसे औ एसे खम पेमेन्टावनो माने रुमखौ मोन्दोंमोन ए थारमाने सोलायगोन नामा ओरैबो सानदोंमोन आरो। खिन्थु सोलायबाय थाबाबो हामा होनना बुङो।
सोलायबाय थाना एक्सुलि दा नों जेराव दोङो बेनो मोजां आंनिबा।
हेल्द। ओं बुंबाय थादों ननिफोराबो। आया हारे। इसानाव खेबसे सोंसै जुदि इसा थांनो होआबाथाय आङो माबानोसै।
अ अ।
बिसा मा बुङो खेबसे सो ‌ सोंना नायनोसै।
ओ।
औ।
लाखि थन्सै होनबा ना बायद।
अ अ दे। औ।